औे।
हेलौ लोगो। औ दे खोनादों।
ओ।
दायो होमबा जोङो नोगोरनि आरो गामिनि फारागथि बा संसार जानायनि फारागथि बेखौ सावरायनोसै ना।
औ।
औ। बिदिनो गामिनि होननानै गामिनि संसार जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा लोगोआ एसे बुंलांगोन नामा?
औ जागोन दे।
उम।
गामियाव संसार जानाय बा रायजो जानाय होनोबाथ' ना जोङो मानि गामि एरिया मानि जेबो मानि गारि मथरनि मा जेबो आवाज खोनायो बेफोरबायदियाव मा खौ जों गामियै ओनो आरो ना जायो जेराव मानि मानि थाउन सहरनि बिल्डिं न' बेफोरबायदिजों हारला बा गारि मथरनि हारला गैया आरो जायखौ जों गामि होनोबा थ' बिफां लाइफांजों बुंफबनाय ना? जेरैबो लोगोसे दुब्लि फोथार औ बेफोरखौ जोङो गामि होननानै मिथियो आरो गामि होनोबाथ' जों गामियाव गोबां रोखोमनि जोङो नांगौ जानाय मुवाफोर जेरै जों जानो थाखायना मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो आरो। जेरै जों मै गौ थाइगं होनोबा ना माना मुनि थास' बिथ थ'राइ जों मा जानो गोसो बेखौनो जोङो माने बुथुमनानै जानो हायो आरो ना।
औ सैथो बाथ्रा।
जोंनियावहाय माने मिथिं मिथिंगायावनो माखासे मुवाफोरखौ मोनखायो नालाय। बेखौनो जोंनि गामि एरियायावहाय माने जेथिंबो माने फैलाव फोथार ना? दुब्लिबारि बा जायगा लांदां बेफोरावहाय मैगं थाइगं गायनानै जोङो जानो हायो। आरो जोङो मा होनदो? ओ बेबायदिनो जोङो गोरलैयैनो गामि गफायाव थानानै संसार जानाया गोरलैसिन होननानै आं सानो आरो ना टाउन सहरनिफ्राय। मानोना गामि गफायावहाय जोङो गोसोबायदि मा? मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै आबाद मावनानै बा संसारखौ जानो हायो आरो अब्ला ओस माने टाउन सहरावदि सुबुंफ्रा रायजो जायो बेयाव माबायदि माने मोगा मोगि जानाङो खस्थ'जों बे फोरखौ नोंथाङा बुंदो।
उम बुंनो थांबा माने टाउननिजों आरो गामिनिजों जोबोद फारागथि दङ आरो। बारिख'ना बारि खनायाव फोना लानाय एसेबो आबाद थाया। नों जानो लुबैनाय फिथाइ सामथाइ फ्रेस फ्रेस खानानै जानो होनबाबो हाया। नों दा लामायाव ओंखारनाय लोगो लोगोनो माने फैसाया माहा बायलाङो जेबो पात्ताखौनो उदिसखौनो मोना आरो। ओंखारनाय लो गो लोगो माने रांनि बाहायनाय रां माने रां गैयाबा जायानो टाउनाव थाबा। नों फिसा माबा मोनसे जानो लुुबैबाबो बेखौ बाहायथां नोङो थास' आथिं जानो लुुबैदोंबाबो न'आव खानानै मोनजाला गामिहायबाथ' मोनजाबाय मालाय बारि खनायाव थाखायो। फाथोनि फ्राय लानानै ओ सबायबिमानिफ्राय लानानै मालाय बालि बारि फोथारावथ' थाखायो नालाय गामियाव। जोंनि टाउनाव बेफोरखौ जानो होनबाथाय आरो ओंखारलांदो नोगोराव मार्केटाव। ओमफ्राय बायहैदो। लाना फैदो संफैदो मुलि होनाय आरो जे खुनु नोङो माने बेखौ लाबोनानै गाबोन जागोन होननानै दोन्थ'नोबो हाखाया।
औ
मोजां फ्रेस जोङो मोनजाया बारहावायाबो मोजां नङा। एसे बिदि आरो एसे बां माने गाज्रिबो नङा खिन्थु नोगोराव आरो ओंखारलांनाय लोगो लोगोनो गारि गुरा नोङो गोजोन होननाय गैया आरो। दावराव दाव सिया थाखायो ओमफाय जेनेबा न'सुं खाथि खाथिबाबो नोंहा मा जादों न' खाथियाव ओंखारलांनानै रायलायहैनि रायदावहैनि बेबायदि प्रब्लेमखौ हेल्प खालामलायनि बेबायदि गैया आरो टाउनावबाथाय गावबा गाव आदा बुकाव होननाय मोनसे खोथा दङ ना? बेबायदि जाहैयो आ रो टाउनाव रायजो जानाया। एसे माने प्रब्लेम नों जाय थानो हानायासो हागोन ओमफफ्राय थानो हायो गैया हाया बिदि जाबाय टाउनाव थानाया जेखौबो नोंगौ उम
टाउनाव थानायाबो फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि आरो मोजां होनोबा माया मोजांबा स्कुल कलेज फरायनायनि थाखाय मोजां सुबिदा मोनोना बेवहाय माने थांलाय खेलाया खस्थ' जाया बिनि थाखाय जोङो टाउन सहराव थायो आरो लोगोसे माखासे खामानिफ्रा माने टाउन सहरावनो जायो नालाय बेखायनो थांलाय फैलायनि बेलायावबा मोजां आरो नाथाय थानाय जानायनि बेलायावबा टाउनाव जोंनिया माने मोजां नङा आरोना बेनो
बारहावानि आरो जानाय मैगं थाइगंनि बेलायाव माने एसे माबा आरो गाज्रि स्रिहां होनजायो नाथाय इस्कुल कलेज फरायनाय होनबाथ' गामिनियाबो नोगोरावनो फैनानै फरायफैखानांगोन सोलोंथाइनि आयदायाव मानि मे टाउनाव मोजां आरो
औ
बिनोे
हारसिथिं मोजां फार बिथिं गाज्रि आरोना टाउना मानिे फारसेथिं सानना नायोबा माने मोजां मोजां लास्टिं आरो गाज्रिबो आरोना
ओम नंगौ
जोंनि बर'फ्राथ' माने टाउन फाव थानानै मानिे मोजां मोनामा गोदोनिफ्रायनो ना नंगौना माने गोदोनि सुबुंफ्राथ' टाउनाव होनोमबा मानि बाखायोमोन आरो म मानो होनबा जोंनिया बर'फोरा मानि गामियाव थानानै माने खाब्रबनानै जा माने जानो हानाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ मो मोजां मोनो आरो बेनि थाखायनो गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि बर'फ्रा सहराव थानो मोजां मोना आर ना
नंगौ
बेखायनो माने सहराव थानाय गोदोनि सुबुंफ्रानो माने गामि गफायावसो थानो मोजां मोनो आरो लोगोसे जोंनिया मा हादान सिफायनानै जानो मोजां मोनो ना हाग्रा बंग्रा सिफायनानै बयाव आबाद मावनो मोजां मोनो बेखौसो नुबोगासिनो आरो ना गोदोनि समाव आरो दाबो दङ एफा एनैय ना खायसेया टाउनाव थानो मोजां मोना
उम सैथो
टाउन टाउननि बारहावाया गाज्रि जानायनि मोननैसो जाहोनखौ बुंदो
गाज्रि जानायनि जाहोनाथ' बेनो जेनेबा दंफां लाइफां एसबां गैया टाउनाव खाथि खाथियावनो बिल्डिं कलेज स्कुल आरो दे हाब्रुदै
हेल' हेलौ
न' लुसै खोनायाखै हेल'
औ खोनाबाय दे
माने दंफां लाइफां गायनाय गैला दानफाय दानफाय न' लुसै बिदि होनदों आरोङ बिल्डिं जाजोब्बाय जेरावबो
औ
जेनेबा आंखाला दंफां लाइफांनि थाखाय आरो खाथि खाथि दिपु थावनि दिपुफोर खुलिबाय नालाय बेफोराव एसे गुबुंलेाया सोमजिबाय आरो
औ लोगोसे सुबुं अनजिमा बांबाय ना थानो थाखाय माने न' नांगौ जाबाय न' मानि न' बानाय जोबबाय बिफां लाइफां दोननो थाखाय जायगा गैला ना?
बिदिनो जाहैबाय
औ दुंहाव बारहावा बारनो हमबाय बिफां लाइफां थाबासो जोंनिया मा बारहावाया गोजोन जायो ना। जेरै टाउनाव माने बिफां लाइफाङा खम लोगोसे गारि मथरा बारा जाबाय सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बयनियावबो दा गंफ्रामबो नखराव गारि थायो। बे गारिजों ओंखारनाय उखुनदैफोरनि गेजेरजोंनो मा जोंनि बारहावाया गाज्रि जालांदों आरो ना।
औ नंगौ सैथो दे।
लोगोसे जोङो माखासे मुवा बाहायो जेरै प्लास्टिक बेफोरखौ जोंनि टाउन सहराव माने बिदिनो बुरजा बुरजा बहाबा बहाबा गारलाबायनायखौ नुयो जेरावनो बेेरावनो लोगोसे बेजोंबो मा माखासे गेस जानानै मैला मोनामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो टाउनाव ना।
उम सैथो बाथ्रा।
ओ माने जेबो जाबोर बा बेफोरबायदि मैला गारनो थाखाय जायगा गैयि जालांबाय ना। जेरावबो मानसि
मानसिनि सोलेर सावनोनो जायगा गैला जाबाय।
औ। माने सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जादों होननांगोन आरो बेफोरो।
उम्म।
लोगोसे जोङो मिथिंगाखौ मा अनसायनो रोङियाव ना बे मिथिंगानि खासे बिफां लाइफांखौ जोङो मा दिनै फांसे बिफां दानोबा जोङो बिनि सोलाय फांसे बिफां गायनो रोङा बिनि जाउनावबो जोङो मिथिंगायाव माखासे बेफोरबायदि दुंहाव थासारि बा गाज्रि थासारिया फैदों आरोना। दाथ' आथिखालाव गरमजोंनो मा थानो हायो बायदि जाबायना गामियावबो माने बेफोरबायदि स गेलेलांबाय टाउन टाउनावसो गरमा बांसिन जायोमोन आथिखालाव मा गामि एरियायावबो दुंहाव ना थासारि बेफोरखौ जोङो मोनोसै मानि गामियावबो औ गरम जों थानो हायि जाबाय।
दायोथ' नै गरमानो फैयाखै थेवबो गरमजोंनो थानो हायै जामारबाय सै थोखौनो बुंदों लोगोआ।
मानो होनबा बे बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय ना बिफां नांगौ सेबां बिफां गैयिनि थाखाय सुबुं अनजिमा बारायनो थाखाय जादों होननानै साननांगोन आरो अब्ला दोनथ' जासिगोन नामा?
औ दे बेनि बागै नांगौ बाव उनाव सावरायनोसै दे